हेलौ औ खोनाबाय नों
अ दायो जोंङो नोंथां मोनसे आयदानि लानानै जों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मा आइदानसेयाव सावरायनो सानद
अ बिदिब्ला जोंङो नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि बैसागुनि आयदानि सायावखौनो लानानै सावरायसै नामा नोंथां?
बर'फोरनि दोरोङारि बैसागुनि सायाव
औ नोंथां औ
सावरायजागोन नोंथां दे बिदिब्ला नों औ दे बिदिब्ला नों नोंथाङा एसे जागायनानैरो होग्रोदो
अ दे नोंथां जागैगोनसै अब्ला बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो जायखौ बर'फोरा ओ गोदान बोसोर बोथोर बरायनाय एबा गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनाय फोरबो हिसाबै फालिनाय मानोना बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सेर सेर थ गोदो गोद रायजो खुंबोनानै जानाय मोनसे हाजोआवहाय जोंङो बै बर' सुबुंफोरा बे बैसागु फोरबोखौहाय उदांबो बोथोर महरै गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरो बोथारजों समोमदो थानानै खाब जाहोनानै रंजाबोनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जोंङो आ बैसागो बोथोरखौ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंनो हायो। मानोना बर फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ बोथोरजों खाब जाहोनानै रंजानायखौ जोंङो आथिखालनि मुगायावबो नुदों माने गोदोनिफ्राय जोंङो बे बैसागु बोथोरखौ आथिखालनि मुगायावबो रंजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आ माखासे बिदिनो गोबां बर'फोरनि रंजानायफोरा बे बैसागु रंजामोना गुबुन हारिफोरनि रंजानायफोरजों एखे होननानै जों बुंनो हायो। जेरैहाय जोंङो एसामिसफोरनि बिहु बे एसामिसफोरनि बिहु बुङोब्ला माखासे बैसागु एसामिसफोरा बैसागुखौ मोनथाम रोखोमै बिसनावहाय बैसागुखौ नुनो मोनो। जेरै जोंङो कारतिक बिहु मघ बिहु बिदिनो बहाग बिहु बहाग बिहु बे बिहुफोरनि गेजेरावहाय बैसागुजों सोमोन्दो थानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बहाग बिहुखौ बुंनांगोन नाथाय ओ जोंनियावहाय बर'फोरनिया डाइरेक्ट खेबसेनो बैसागु बोथोर होनना बुंनाय जायो नाथाय बि निया बैसोर जा मागो बैसागु कारतिक बैसागु बिदि होनो नाथाय जोंनिया बिसिनि बायदि बाग बै बिहु होनालासेनो जोंनिया खेबसेनो बैसागु होननानै बुंनाय जायो। जायो बेबायदिनो बर'फोरा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै आ बैसागु फोरबो रंजा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बे रंजानायखौ बर'फोरा आ आ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो बे सानावहाय बर' फोरा संख्रान्ति संक्रान्तिबो होनना बुंनाय जायो बैखौहाय मानोना बे सानावहाय बर'फोरा गोखा गोखै गोखा गोखै जानायखौहाय जानायनि गेजेरजों बैसागु बोथोरखौ आ बिदाय हरो एबा फालियो बाहाय मोनसे फोथ थायनायबो नुनो मोनदों नोंथां बैसागु बोथोरावहाय जा गोखा गोखै मैगं खानानै जानाय बै गोखा गोखै मैगं खाना जानायाव हाग्रानि जा मैगं मैलाफोर मोनो बैफोर मैगं मैलाफोरखौहाय आ जायोब्ला बेमार आजार फ्रा गायो होननानै फोथायनानै बर'फोरा जायो माने आ बिदिनो सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय बर'फोरा आ मोसौ थुखैयो मोसौ फैनानै बे दिनखालि हालि एवनाय जाया आरो मोसौफोरखौ फोथारावनो उदाङै जाहोनाय जायो माने
औ औ
बिदिनो बैसागुखौ जोङो जिब जुनारखौ आ मान होनाय बा अन्नाय बिदिनो अन्नायनि गेजेरजों माखासे आ सुबुं माहारि एबा आबादजों सोमोन दोगोनां होननानै जोङो बैसागु फोरबोखौ बुंनांगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बैसागु बोथोरखौ माखासेखौ रंजायो बिदिनो जोङो आ बैसाग दाननि से खालार खालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु होनना बुंनाय जायो। बिदिनो जोङो माखासे बिजिगिरिफोरनि थुनलाइ एबा लेखायावनो नायोब्ला जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मानसि बैसागुखौ जोङो ओ से खालार खालिनिफ्राय ओ खुंनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो मानसि बैसागुखौ जोङो गिबियावनो सोरांफा माफा गोदोनि सुबुंफोरा ओ सथ्रालि सिफुं सुनानै बैसागुखौ जों बयबो ऊएूबरायनाय जायो आरो बाहायबो मोनसे सुबुं फोथायनाय दं नोंथां मानेला सथ्रालि सिफुं सुयोबालायनो आ जिबौनि बिदैया गोदो गोदायनि सुबुंफोरा फोथायोमोन ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओं
ओ आ बेफोरबायदि फोथायनायनि गेजेरजोंनो बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ खु खुंलांदों बिदिनो बैसागु फोरबोखौ खुंलांनायाव गिबियावहाय जोङो आगान गाजेननाय आगान गाफुनाय आरो आगान गाखोमोरनाय बिदिनि गेजेरजों बैसागु फोरबोखौ आ बर'फोरा रंजा बाजायै खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां बेबायदिनो बैसागु फोरबोफोराव बहाय आ नोंथा आ बैसागुनि सोमोन्दै माखासे सुबुं फोथायनाय बैफोर सुबुं फोथायनायनि बागै माखासे बेफोरनि अनगायै मिन्थिबावो नामा नोंथां
सुबुं फोथायनाय
औ नोंथां औ
सुबुं फोथायनाय होनोब्लाथ' बिदि बांद्राय खोनानो मोननाय जायाखै जेरैबायदि ओ नोंथाङादि बुंलांबाय दहैबावैसो ओह उम
सोरां ओ सोरांसि सोरांसि फुंनि समावनो सथ्रालि सिफुं दामोब्ला उम जिबौनि बिदैया गला जायो बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ खोनाबुदों बेनिफ्राय फोथायनाय होनोबा ब्ला ओं बैसाग दाननि से खालार खालि गोखा गोखै एकस एक खांना ओ गोखा गोखै बायदिसिना हाग्रायाव मै मोननाय मैगं मैलाफोरखौ खांथुमनानै ओ एक्स एक बिद खांना जानायखौ खांना जानायनि गेजेरजों ओरैबायदि फोथायनाय एबा खोनाबोबाय थानो मोनदोंदि जेरैबायदि उम ओ जुदि बेबायदि मैगं खांनानै जायोब्ला बे ओ बोसोराव बेराम आजारनिफ्राय बारगनो थाखाय बेखौ खौ जायो होननानै खोनानो मोनदों बे बेबायदि उम बेबायदिनो आथिखालावबो जोंनि गामि एबा खाथि खाला ओनसोलफोरावबो बेबायदि गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोननाय जायो। एबा जोंबो जों गाव गावनो जों गाव गावनो मैगं थाइगंफोरखो खांनानै एबा हाग्रा बंग्रा ननायागिरनानै उम माने‌ संनानै जानाय जायो एबा जों जाबोगासिनो दं बेबायदिनो बेबायदिनो आथिखालाव ओ मुलुगसोलोंसालिफोरावबो प्रि बैसागु बायदि खुंनानै बेफोरबायदि ऐ मैगं मैला खांनानै जानाय बायदि ओ खु ओ बायदि नेमखान्थि फालिब ओ फालिनो हमनायखौ आथि आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ जों बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोर बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ आथिखालाव लाखिबोनायजों लोगोसे गासै ओ मुलुगसोलोंसालिफोरावबो लाखिलांनो हमगासिनो दं बेफोरबायदिनि थाखायनो बरफोरनि जानाय लोंनायखौ बयबो सुबुंफोरा मो ओ मोनथिनानै मोनो जे उम बरफोरा बेफोरबायदि जायो आरो बेफोरबायदि
बेफोरबायदि ओ जोंनि बेफोरबायदि जानायखौबो उम गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मुलुगसोलोंसालिफोराव ओ गुबुश गुबुन बिफां फोरनि सुबुंफोरा ओ फरायसाफोरा एबा फरायसुलिफोरा फैनानै जाफैयो। बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिनो उम बेफोरबायदिनो बैसागु बोथोराव जानाय लोंनाय बायदिफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो बेबायदिनो नोंथांमोननियाव बै ओ बैस बैसागु बैसागु रंजानायाव खननाय मेथाइ नोंथाङा मोनसेसो मेथाइ खननानै नो हागोन नामा
ओ नोंथां बैसागु मेथाइ होनब्लाथ आथिखालनि मुगायावहाय बैसागु मेथाइ मेथाइखौ बारा खनबांनायखौ नुनो मोनला मानोना बैफोर बैसागु मेथाइफोरखौहाय आथिखाल मुगायाव जोङो‌ आ केसेत एबा बक्स आव दामनानै गोदान मेथाइफोरजों मोसानायखौसो जों बांसिन नुनो मोननाय जायो। जायो मानोना जेब अब्ला आं ओन्दैनिफ्रायनो नुबोदों अब्ला बै समनिफ्रायनो आङो बैसागु बोथोराव जोंनियावहाय आ बांद्राय खुगा मेथाइ खननानै मोसानायखौ नुबोआखै बिदिनो नुदोंब्लाबो एसे ओ बैसो जानाय बिदिनो जोंनि गामिनि बैसो जानाय अ गोरा गाहायमोन आ माखासे खुगा मेथाइ बिदिनो खाम सिफुं जथा था लानानै खनायखौ नुबोदों अब्लाबो बैसोरनि जा खननांनाय बैसोर खनलांनाय खुगा मेथाइफोरखौ आथिखालनि मुगायाव मोननो थांला आ बिदिनो आं माखासे बैसागु बोथोरावहाय फोरबो बै बैसागु फोरबोआव माखासे नेमखान्थि बाहायो बैफोर नेमखान्थिफीरखौ जोङो आथिखालनि मुगायावबो एसे एसे बाहायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बैफोर नेमखान्थिफोरखौ गोदोनि माखासे बैफोर जा बेफोरखौहाय बाहायनाय जायोमोन आरो बेफोरनो जाबाय जोङो जेरैहाय नेमखान्थि होनना बुङोब्ला मानसि बैसागुनि जा बैसागु से खालार खालि बै बेफोर बै खालारावनो जोंनि बरफोरा आथिखालावबो आरो गोदोनि मुगायावबो मुंख्लंफोरनो माने गावसिनि थैनाय जा मानसि एबा सुबुंफोर बैसोरनो फुजा होनाय जायोमोन आरो मानोना ओ जोंना ओ मख्लंफोरनि जा बैफोर मानसि थैलांनाय बा सुबुं थैलांनायफोर बैफोर सुबुं थैलांनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बे बैसागुआ थांनानै थालांदों बैसोरो जा फोरोंलाङामोनब्ला जोंनि बे बैसागु बोथोरा आथिखालनि मु मुगायावबो जोङो नुनो मोननाय नंलियामोन आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ माखासे जोङो बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव ओ बाथौआरिफोरनि एबा बेफोरनि बैसोरनि बायदिब्ला जोङो माखासे नेमखान्थि मसि बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आं बिदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै माखासे नेमखान्थिखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो जेरैहाय बिफां गायनाय माइनाव बरायनाय बिदिनो जेब्ला बैसागोनि जोबथ जोबथा सान जायो अब्ला बै जोबथा सानावबो फुजा होनाय बैफोर नेम खान्थिफोरखौ खौ नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो जोङो बैसागु बोथोराव जा फालिनाय बैफोर फालिनायावहाय बाहाय माखासे बाहायनाय जि जोमफोर दामग्रा देग्रा देलायग्रा आगजुफोर बैफोर आगजुफोरनि गेजेरजों जोंनि जा बरनि जा सिनायथि बैफोर सिनायथिफ्रा रोखायै बेरखांदों होननानै आं नुनो मोनो आरो होननो हायो आरो गोदो गोदाय जाबायदि रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि रंजानायखौ खौ जोङो नुनो थांनांलिया अब्लाबो जोङो माखासे बैफोर गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जों जोंनि जा हारिनि सिनायथि बैफोर हारिनि औ हारिनि सिनायथिखौ जोङो गावनि बर हारि होननानै आलदायै होनायखौ जोङो होननो हायो आरो माने जोङो आलदा हारि एबा आलादा हारि महरै जों जोंनि गाननाय जोमनायानो आलादाखा बिदिनो दामग्रा आगजुनि गेजेरावबो जोङो खाम सिफुं बैफोर खाम सिफुं जथा दामनायाबो जोंनिया आलदाखा बिदिनो मोसौ बैसागु मा माखासे बिदिनो आथिखालावबो अबेबा अबेबा गामियाव जोङो मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बैसागु बोथोराव बांसिन सोलायनायाबो फैदों बेफोरनि गेजेरजों जेरै रंजानायाव गुबुनारिफोरनि गाननाय जोमनाय आरो गुबुनारि मेथाइफोरनि देलायनाय दामग्रा जोमग्रा बिदिनो गोदोनि मुगायावथ खेला गेलेनाय गैयामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव खेला गेलेनाय लाबोदों बिदिनो बांसिन सोलायदों ओब्ला जौस्रांव रंजानाय बेफोरनि गेजेरजों जों सोलायनायखौ
औ सोलायदोंब्लाबो सोलायदोंब्लाबो जों सोलायजो सोलायनायजों लोगोसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बैसागुखौ दासिमबो फोथांनानै लाखिबोनो खौ नुनो मोन आरो नोंथ सोलायनायनि गेजेरजोंनो गोदानजों लोगोसे गोजखौ नुफानो मोननाय जायो बे ओं बेबायदिनो बैसागु बेबायदिनो बैसागुखौ आथिखालसिमबो जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथांनानै लाखिबोगासिनो दं होननानै बुंनो हायो जेरैबायदि ओ जेरैबायदि खयसे जायगायाव गैयाब्लाबो खायसे जायगायाव खाम सिफुं